बुंलाय औ हेल'
जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांजों दसेे सम रायलायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
औ औ आङो माने नोंथांजों ओ जोंनि ओ सुबुं आदारनि जानाय सुबुं आदार जानायनि सायाव नोंथां औ एसे बिजिरना होनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलाय हरनाय जाबाय
औ औ जागोन दे नोंथां जागोन दे जेनेबा सुबुं आदार बिजिरनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोंनोथ' थांनानै थानो थाखाय आदारनि गोनां जायो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ आदारानो जाबाय जेनेबा जोंनि जिउ खांनायनि गुदि आदाराव हाबना थानाय थादेरसाफोरा जेनेबा सोलेरखौ गोग्गो गोथार खालामनो फसंनायाव मदद होयो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
असमिया रावाव मोनसे बाथ्रा फान्द दङ जेनेबा आहार निद्र भय ओ मैथ्य नं सुलि ओ होननाय मोनसे बाथ्रा दंना नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
ओ सामदे मेथद ओ भन्दिफि भरा नामा होननाय मोनसे बाथ्रा दङ नंगौना थां थामहिनबा जिबि ओ जिब जुनाद दाउसिन दाउला आरो साबस मानसिनि आदार उन्दुनाय गिनाय आरो जौमोन गोरोबनाय आय आखुथायाइ गोनां आरो आं बे मोनब्रै आखुथायाइनिफ्राय जे मोनबो जिबियानो माब्लाबाबो उदां नङा आरो जानाय आदारफोरा आरो आव ओ अरग्लिना जानाय सोब ना जानाय सोलाना जानाय आरो लोंनाय आरि मोनब्रै ओ मोनब्रै रोखोमाव रानजानाय जेनेब सुबुं आदारनि संनाय खान्थि बानायनाय आरो संरैखा आदब आरिया हालाम लानानै हादरनि रोखोम बायदियै गुबुन जायोब्लाबो गाहायै आदारनि बिदिन्थिफोरा रोखोमसे महरावनो मोननाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां औ औ
बर' सुबुं आदाराव हाबना थानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आदार बिखान्थिनि बागै सुंद'यै फोरमायनो लानाय जाबाय नंगौ ना? ओ ओ ओ ओ ओ कार्बहाइद्रेट गोनां आरो बर सुबुं ओ आदार नि गुबुन गुबुन गुबुन रखोमनि। आदारनि मादाव फुरजा मुवा हारिनि आदारा मखजाथाव नंगौना नों
औ औ नंगौ नोंथां।
सरासनस्रा यायै माइ हारिनि फसल जामुंफोरानो जाबाय कार्बहाइद्रेट हारिनि आदार। नंगौना औ माइ आब आबादानो बर हारिनि गाहाय आबाद नंगौना। बेनिखायनो औ। बेनिखायनो बरफोरा बेनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि खाजा महरै जायो नंगौना।
औ औ नंगौ नोंथां।
थानाय ओ आदारानो जाबाय ओंखाम नंगौना। ओ बिनि अनगायैबो। माइरंनिफ्राय गुबुन महरै बानायनाय सौराय। दा लारु एन्थाब। ओ दै एन्थाब। सबाय गोरान।
औ।
आरो सिरा मुरि गोबां जामुं जेरेंगा खाजा महरै। बाहायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेफोर लेजेंगा जाग्रा खाजाखौ बांसिनै मागो दमासियाव बाहायो जेनेबा। माइरंनि गाहाय बाहागोआनो जाबाय कार्ब'हाइद्रेट। गोनां माइरं नंगौना नोंथां? ओ बिनि अनगायैबो जोङो। जेनेबा प्रटिन कारबहाइदेट। केलसियाम फसफरास सोर आइ दिन आरो गोबां एसे। गोबांनि थायो बेफोर माइरंआव नंगौना नोंथां? बेबायदिनो माइरंनिफ्राय औ। गाहाय जाग्रा आदार ओंखाम संनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रेजेंगा जामुं जेनेबा। फिथा सिथाव लारु आरो। बे बादि बानायना जानो हायो जोङो। माइरंनिफ्राय बानायनाय जामुंफोराव गाहायै खारब'हाय देर बांसिन थायो नंगौ ना नोंथां? बेयो थोजासे सोलेराव गोहो ज गायो आरो बियो ओ जेनेबा खेहु थालिर जो खो ओ जुखाम बज्रा था गुना खुसेर, तरमुस, थाइजौ मैथ्रु आरि जामुंफोरा कार्ब'हाइद्रेट गोनां जामुं। नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
कार्ब'हाइद्रेट गोनां जामुंखौ गोहो होग्रा आदार बुङो आरो। बेफोर जाबुंनिफ्राय मानसिया थांना थानायाव गोनांथि जानाय गोहो मोननो हायो नंगौना नोंथां।
औ अ नंगौ नोंथां।
जेनेबा सबाइ हारिनि जाब मुंबो जाजायो जोङो बै ओ सबायफोरा ओ बर'फोरा गाहाय आ ओंखामनि लोगोआव जाजाथाव मुवा गुबुन गुबुन संनाय आदबजों संनानै जाबोदों नंगौना नोंथां। बर' हारिनि गेजेराव सोलिनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि गोथाव जामुं संनाय खावनाय आदब सोलिनानै दङ नंगौना नोंथां बर'फोरनि हालामाव औ गुबुन गुबुन सबाइ हारिनि जामुं आबाद मावो। सबाइ हारिनि जामुंखौ गोथाङैबो जामुं महरै बाहायो। हुख्रेमनाय महराव बे खौ लाव लाव बिदै होनानै ओंख्रि संनानै जायो बेखौ जों गावनि गोसोबायदि संनानै जायो नंगौना नों थां बिनि थावनाया नाथाय जोबोद औ बिनि थावनाया नाथाय जोबोद मिलौदो आरो। सबाइ हारिनि जामुङाव गाहायै प्रटिन थायो नंगौना नोंथां? जेनेबा ओ बिनि अनगायै बो बियो ओ बि गोबां बिबांनि कार्ब'हाइद्रेट केलसियाम सोर केर केर'सिन आरो थाइमिन थायो आरो प्रटिनखौ जों देहा दाफुंनायनि थाखाय गोनां जायो नंगौना नोंथां? प्रटिन गोनां आदारखौ देहा दा दाग्रा आदार बुङो बेनि अनगायैबो सबाइ हारिनि आदाराव खनि संख्रि आरो बिद भिटामिन सि थायो। हानि सबाय, दालि मुगु दालि सबायबिमा आरियाव प्रतिन हारिमुनि जामुं थायो नों गौ ना नोंथां औ मेगं थाइगं हानिनि हानि आदार जेनेबा बर'फ्रा गोबां मैगं थाइगं जायो। नंगौना हाग्रायाव मोन नाय आरो न' संनो मोननाय मावनाय मोननाय गासिबो मेगं थाइगंआनो बर'फोरनि थाखाय गाहाय जामुं। गुबुन गुबुन रोखोमनि संनानै जानायनि अनगायैबो एवनानै जायो मेनानै जायो, सावनानै जायो, खाजि बानायना जायो बर'फोरा नंगौना?
औ औ नंगौ।
थाइगङाव गोबां बिबांनि गोनां जानाय बिदिन्थिफोर मोननो हायो जेरै मैगं थाइगंफोरखौ माखासे बाहागोआव राननो हायो जेरै गोथां मैगं थाइगं बेगर मैगं फिथाइ मैगं आरो रोदा मैगं आरो गुबुन गुबुन मैगं नंगौ ना नोंथां? जेनेबा गोथां औ। गोथां मैगंफोरा जाबाय गुबुन गुबुन रोखोमनि गोथां मैगं बिलाइ। जेरै लाइ, लाफा, पुदिना, दुन्दिया, बेसर, मिथि, नोरसिं, दिंखिया, मै था, खिफिबेन्दों, फालं मानामुनि सज'ना बिलाइ, फाथो बिलाइ, सामब्राम बिलाइ आरि भिटामिन एनि ओ बेफोर भिटामिन ए दङ' आरो बेफोराव नंगौना नोंथां? औ औ जेरै आरो मोनसे ओ बेगरनिबो ओ जोङो भिटामिन गोनां मैगं मोननो हायो जेरै गरसि, मटर, बुट, आरो गोथां आरो गुरै आरो गोरलैबो समाव मैगं महरै थायो। नंगौना नोंथां? औ बे मेगं मैगङाव थोजासे प्रटिन खनि संख्रि भिटामिन सि ओ बे आरो गोबां बिदिनो जों फिथाइ-सामथाइनि प्रटिन गोनां आदारनि जामुंनि बागै जों गोबां मोननो हायो। ओमफ्राय नोंथाङा ओ आरो नोंथांनि मोन्दांथि बायदियै आंनो ओ जोंनि आदार जानायनि बागै बिजिरना होनो हागोन नामा? आंनि साय साबसिनै प्रटिन गोनां ओ मैगं-थाइगंनि बागै।
औ नोंथाङा जान बुं औ औ नोंथां खोनादोना? औ नोंथाङा जा बुंलांदों बे गासिबो बे नोंथाङा बुंलांनाया गासिबो सैथो ओ आंनि मोनदांनायाव नोंथाङा बुंलांनाय माने गासिबो आंबो बिदिनो मोन्दाङो। ओ नोंथाङा जा जा बुंलांदों बे गासिबो नंगौ। आ नों थाङा बुंनाय बायदिनो गासैबो मैगंआवनो मोनसे नङा मोनसे ओ प्रटिन बा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मुलि बाहाय जायो जेरै ओ नोंथाङा बुंलांनोे जे माना मुनि। बे मानाम मानामुनि मैगंफोरखौबो जोङो ओ लोमजाबा साजाबा जायो जेरै जोङो गगा मोनोब्ला ओ इदिनो गुजुनाय जा जायोब्ला जोङो माना मुनि फिसा गिदिर आरो खानसिनसा खिफिबेन बेनदों ओ सिब्रु फोरखौ जोंङो माने ओ दाउ मासे बुथारनानै दाउसा गोरलैजों जों बानलु बोरदोन होनानै मोजा मोजाङै ग्लाब ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौ होनानै जों माने बेखौ बानलु बिदै बानायनानै लोंङो। बेखौ लोंङोब बालायनो मा होनो ओ जोंनि गगा मोननाय थानाय गुजुनाय गारामा सा सानायफोरा स्रां खारो होननानै जोंङो मिथियो मानो होनबा बेखौ जोंङो ओ बेफोरखौ जोंङो मुलि हिसाबै बायनाय जायो नंगौना नोंथां औ औ। नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंङो खायफा बेमाराव खायफा मैगंखौ जाया खायफा बेमाराव खायफा मैगंखौ जानाय जायो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जे माबा मोनसे बेमाराव जों माबा मोनसे मैगंखौ जायोब्ला जोंहा माने एफेक्ट जायोबा बांसिन बारा जायो औ। नाथाय इदिनो मोनसे बेमाराव बायदिसिना मैगं जानाय जेरै जोंङो बिदिनो लोमजायो साजायो। अब्ला जोंङो गोथां मैगं थान्दा मैगं बेफोरखौ जाया जेरै लाव ओ बिदिनो जोगोनार नंगौ नोथां नंगौ खुमब्रा लाइ लाफा फोरखौ माने जोंङो लोमजायो जाया जे बारा जागोन होननानै जोंङो बेफोर मैगंखौ जानाय जाया। नंगौ ना नोंथां? औ आरो बिदिनो जोंङो ओ मा होनो रोमैयोब्ला मानसिया मा जे आमाय लोगो मोनोब्ला जे माबा मोनसे बिदिनो ओ जन्दिस जायोब्ला बा माबा मोनसे बिदिनो जायोब्ला गरम बोथोराव जे ओ जोङो ओ खामब्रेंगाजों खांख्राइ संनानै जाहोनांगौ बेबो मोनसे जों बेखौ मुलि होननानै बाहायो। आरो खामरेंगा होआलासिनोबाबो ओ खांख्राइखौ जोङो सावनानै जायोब्ला जे बे बेमारा हामो होननानै जोङो ओ बेखौ मुलि हिसाबै बाहायो औ नंगौ नोंथां आरो जोंहा मोन एसे जाग्रा खानसिनसा मैग गंखौनो खोनादोंना नोंथां औ बे खानसिन बि खान सा मैगंखौ जोङो मोनसे मुलि हिसाबै बाहायनाय जोङो आथिखालावबो नुदों आरो गोदो गोदाय बाहायो बे खानसिनसा मैगंखौ जोङो गन्थंनिफ्राय थै ग'योब्ला
अ
बे थै गनायावहाय जोङो बे खानसिनसाखो बिलाइखौ खानानै से ओ सिफ्लेनानै बिनि बिदैखौ गन्थङाव सेबसननो जोंनि बै ओ थैगनाय गन थंनिफ्राय थै गनाया थाब थायो बेखौबो जोङो बिदिनो मुलि हिसाबै बाहायो बेखौ जोङो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखालावबो फोथायबोगासिनो। नंगौ ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
बिदिनो जोङो आरो गुबुन गुबुन मेरला मैगं दंबावो जाय मैगंफोरनिफ्राय जोङो जोंनि देहा माने जोंनि देहा सिङाव बेमार आजार जानाय बेफोरखौ जोङो बायदि मैगंनि गेजेरजों औ बोखानो हायो आरो माखासे मैगंजों जोंनि बेमारा साबसिननोबो नंगौना नोंथां
औ
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां दे बिदिब्ला नोंथांनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय थेंकिउ
औ औ दे थेंकिउ नोंथा थेंकिउ